हेल' नोंथां
औ नोंथां
खोनादोंना ना
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा एसे सम होनो हायोब्ला जोंनि बर'फोरनि जेरै दोरोङारि सबाय साम जेरै नाफाम नोंथाङा नाफामखौ माबायदि बानायो आरो साम'जों सबायजों माबायदि संनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमाय फोरमायना होनो हागोन नोंथां
हागोन नोंथां व
जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ उनि समनिफ्रायनो जाबोनाय जोंहा मोनसे जि गावनिनो ओंख्रि दङ बेफोरनो जाबाय अनला सबाय नारजि नाफाम बेफोरखौनो जों बुंनो हायो दा अनलाखौ जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि जानो हायो जेरै अनलाजों दाउजों अनलाजों जों नाजों अनला मेवाइ अनला अमा आरो बेजों लोगोसे जोंहा सबायाइ दाउ सबाइ साम' सबाइ अमा गोरान आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा जानो हाबावो नाफाम आरो गोखा गोखै आरो बेजों लोगोसे लाइ खारै लाफा खारै बेफोरनो जाबाय बर'नि माखासे दोरोङारि ओंख्रि दा बर'नि दोरोङारि हिसाबै ना नाफाम खौ माब्रै एबा माबोरै बानायो आं नोंथांनि एसे फोरमायदिनि। नाफाम बानायनो थाखाय जोंहा गिबियावनो ना खौहाय दैयाव हमनानै लायग्रोनांगौ जेरै जोङो। दुब्लि बारिफ्राव सेन खखाजों सानानैबो जों नाखौ मोननो हायो आरो दैमा दैसाफोराव जोङो जेखायजों ना गुरनानैबो जोङो नाखौ लायनो हायो फलफोर बा लाङिफोर सानानैबो जों नाखौ मोननो हायो। जेरै जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो। बर' आइजोफोरा गोबांथार जेखाइ खबाइजों ना गुरनानै। लायोमोन थिग बेबादिनो जोंहा नाफोरखौहाय लायनानै न'आव मोजाङै जोंहा सानदुंआव एबा अराव। फोराननानै लाग्रोनांगौ मोजाङै रानजासिन फोरानखांनायनि उनावहाय जोंहा बे
औ।
थास' बिसं बा थास' बिफांजों जोङो लगायनानै देनाय जायो। खायफा खायफा सुबुंफ्रा खुमब्रा बोरायखौबो। लगैनानै देनायखौ जों नुनो मोनो जोंहा नाफामखौ थास'जों लगायनानै। उवाल गायहेनजों देग्लिनाय जायो नोंथां। बेबायदिनो दिग्लिखांनानै जों नांगौ जखानि थास'खौ लानानै जों मोजां दिेग्लिनानै। खायफाया दिग्लिखांनायनि उनावहाय। औवा हासुंखौ दानस'ना लायनानै बा हास'नानै। जों बेयावहाय थुम थुम सोनानै दोननाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
खायफाया नाफामखौ बयेमफोरावबो सोनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो मास मोनसे मास मोननै बयाम बा हासुंफ्राव सोना। होननानै बेखौ फेसेवखांनायनि उनाव जोंहा नाफामखौ जानाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
नाफामफोरखौहाय जोङो बाथोनबो जायो आरो नाफाम बिदै दैबो जों जायो आरो जोङो। थास' बिसंफोरावबो होदलांनानै जों जानायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
बे नाफामानो जाबाय जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ना। ओंख्रि जायखौ जोङो। जि आइ टेकबो जों मोननो हाबाय बे जोंनि थाखाय मोन। मोनसे खोब गोग्गाथाव बाथ्रा।
औ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो नोंथाङाबो जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जेरै जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होनोबा जेरै जों। बर'फोरा मोजां मोननाय जेरै अनला दाउ सबाय साम' नारजि अमा। आरो नाफाम आरो जोङो लाइ मैद्रु होनोब्लाथ' जोंनि बर'फोरफोरखौ बुंनोनो नाङा। नालाय नोंथां। जोबोर मोजां मोनसोगारो आरो आरो जेरै लाइ लाफा मैद्रु ओंख्रिखौबो। औ बिनि उनाव जों अलाजों दाउ बे संनोबा जों गिबियावनो जेरै अनला जोङो जेनेबा जों माइरंखौ देग्रोना लानांगोन नालाय। नोंथां गुन्दै खालामना अब्लासो बे अनला ओंख्रि जागोन नालाय औ बिनि उनाव जों गिबियावनो। अनलाखौ देनो थाखाय जोङो माइरंखौ सोमना दोननाय जायो आरो नों। गुरै जानानै एसे देनायाव जेनेबा थाब गुलियो आरो नोंथां बे बेखौ जोङो एसे गुरै जानो थाखाय सोमना दोननाय जायो बिनि उनाव जोङो गायहेन नङाबा जेरै उवाल बेफोराव देनाय जायो आरो नोंथां माने दानि जुगावथ' जोङो मिक्सार मेसिनजोंसो देनायखौ जोङो नुनो मोनो नालाय नों बिथां गोदोनि बायदि जोङो सेरै गायहेनफोरदों देनाय जाला आरो नोंथां औ बिनि उनाव जोङो जेरै बेयाव दाउ बेदर होनोब्ला जोङो अनलाखौ गिबियावनो जों जोङो दाउ बेदरखौ जेरै पियास होनानै सामब्राम होनानै जोङो एवना लाग्रोनांगोन आरो नों बिनि उनाव जोङो बे एवनानै दोनथ गों बेदरखौ बिनि उनाव जोङो जेरै सारायाव दै होनानै जोङो ग्लब ग्लब गोदौ होनाय जायो आरो नों नोंथां साराय सारायनि दैखौ औ बिनि उनाव जोङो बे जेरै देना लानाय माइरं गुन्दैखौ जोङो आखाइजों एसे एसे सारस्रोना होनाय जायो आरो बेनि उनाव गोदौलायबाय बिनि उनाव जोङो दसे दसे थाना गोदौ गोदौ होनाय जायो जेनेबा दै दैया सायाव थौ जानानै फैबा नोंथां गोदौनानै बेनि उनाव जोङो बेयाव जेरै बे एवना लानाय जेरै जेरै मलबाथ' जोंनो नालाय नोंथां होनाय जायो आरो बे जेरै संख्रै खारै संखै जेनेबा खारै मसला मसलि जों गोथाव जानो थाखाय बेयाव होनाय जायो आरो नोंथां गंगार दुनदिया आरो जोङो जेरै दुन्दिया बोरबा बेयाव जोङो दुन्दियाखौबो होनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जेरै जोङो संख्रि ओ संख्रिया नांदोंब्ला ओ खारैया नांदोंब्ला। जोङो बेखौ जा-जाजानाय जाबाय आरो नोंथां। बिनि उनाव जोङो जेरै जोंनिनो बर'नि बेबो ओ जेरै नारज जि अमा जों बर मोजां मोनोना जेरै जोङो नारजि। संनो थाखायबो जों गिबियावज जेरै नारिजिखौ नारजिखौ जों एसे दैयाव सोमना‌ लानांगौ। जों नारजिखौ एसे दोलो‌ दोलो थाखाय सागं सानाय होनाय जायो आरो नोंथां। एसे बियो दोद दोलो जाथों होननाय बेनि उनाव जोङो बेयाव बेदरखौ हरनाय जाया आरो नोंथां। आरो जोंङो ओ जेरै जोंनिया सबाय साम' बेखौबो जानो जोबोद गोथाव मोनो आरो जोंनि बर'फोरा।
औ।
औ औ। मोजाङा फैयासै नोंथांनिखौ। हेलौ। नोंथां हेलौ। हेलौ हेलौ